औ नं औ
औ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना
औ दङ
औ नोंथांदों ओमबा मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना औ औ जोंना टपिकआ होनोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा जिब जुनार फिसिनानै माने माबायदियै जाबोयोमोन माबायदि रां खावरि आरजिबोयोमोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हारिया ओरैनो मैहुर खालामनानैसो जायोमोन नङा होनबा बिब्दिनो बेफोरबायदिनो मैहुर खालामनानै जाबोयै जाबोयै माने दिनैसिमावहाय माने जोबोद सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोन मोनबाय ओ गोदो गोदाय आबाद बायदिसिना गैयैखायनो जोङो जिब जुनार बायदिसिना बे फोरफोरखौहायो बुथारनानै माने गोथां गोब्रामैबाबो जा जोङो जाबोनायखौ खोनानो मोनबोदों आरोखि आं जोनि ए हाग्रानि अमा दैनि ना बेफोरबायदिखौ जोङो दाउ बेफोरबायदिखौ जोङो नायगेरनानै हमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोखि बेनिफ्राय जुगा सोलायनायनिफ्राय लासै-लासै सोलायबोबाय-सोलायबोबाय जोङो। बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा थायालासे मैहुर खालामनानै जाबाय थायालासे जोङो ओ एसे मोजाङाव फैनायलाय जोङो न' बां लुनानै थानो हानाय जा जाबाय बेनिफ्राय जोंङो ओ ओ आबाद मावनानै जानाय जानायलाय जोंङो ओ जिब जुनारफोर खोबो न'आवहाय माखौ फिनांगौ माखौ फिनाङा बेखौहायो साननो हनो हानाय गोहो सोमजिनायलाय जोंङो बेखौहायो नायनानै जोऔङो फिनाय जाहैबाय आरोखि
औ-औ
बिनिफ्राय एसे सानखांनो हनो थानाय गोहो बोलोआ बांसिननिफ्राय बांसिन फैबाय बिनिफ्राय जोंङो मानसि बेनियावहाय ओ न'आवहायनो थानानै जेनोखि जोंङो मारै ओ जोङो संसारखौ जाबोनो हागोन आरो रां खामायनो हागोन बेखौ बेखौ जोंङो साननो हरनो गोरों जाबोनायलाय ओ जोंङो अमा आरो दाउ हांसो मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौ फिनानै जोंङो न'आवनो फिनानै जोंङो ओ गिया आलासि फैबानोरनानैबो बुथारनानैबो जानो हाबाय बेनिफ्राय जोंङो
हेलौ नोंथां औ-औ
खोनादोंना नोंथां
औ-औ खोनादों।
जोंङो आलासि फैब्ला ओ न'नि बे जा जिब जुनार फिदों बेनो जोंङो बुथारनानै जाहोनो हाबाय ला आरो बेयावहाय
ओमफ्राय जोंङो ओ बुरजा-बुरजा फिनानै जोंङो फानहर आंबो बेजोंनो खामायनो हाय नङा होनब्ला
औ-औ
जोंङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला फुख्रियावहाय दैयावहाय जोंङो ना फिसिनानै ना फिनानै नाफोरखौ' जोंङो जोबोद बुरजा-बुरजा फिसिनो हायो नङा होनबा ओ
नो खमैबाबो दखरसे फुख्रिफोरावनो जोबोद ओ एसे नै आदा बिघा फख्रि जाब्लानो जोंङो बेयावहायो जोबोद बुरजा रोखोनि फास केजि बा बिस केजिसो नाखौ जोङो फिनानै बेयावहायनो जोङो रांबो खामाय हायो नङा होनब्ला
औ औ
बिनिफायनो
जोंनिया जिब जुनार फिसिनाया जाहैबाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो ना ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ दाउमा दाउसा बिदिनो बोरमा अमा बेफोरखौ ला
औ
समावहाय माने ओ जानाय थाखायल' न'आव जानो थाखायल' फिनाय जायोमोन जेरैनो अब्ला जोंङो आलासि बायदि बायदि फैयोब्ला जोंङो जानो थाखायल' फिनाय जायोमोन आरोना आरो जोंनो अमाफोरनि थाखाय माने अमाफोरनि थाखाय माने ओंखाम खालायखौ ओ गारस्लायस्लाय माने अमानो होनाय बेफोरबायदिनि थाखाय माने ओ अमाफोरखौ फिसिनाय जायोमोन आरोना
औ औ
ओ जोङो जोङो मोसौफोरखौ जोङो ओ आबाद मावनाय आबाद मावनायाव हालौवनो जोंनो ओ आबाद माव मावनायाव हालौनो थाखाय
औ
गनो गारि बानायोमोन आरो
औ
गोजान गोजान जायगासिम हान्थिलाङोमोन ओ जेराव जोङो खम समनि गेजेरावनो मोना बेनिफ्राय जोङो ओ हाथाय बाजार माबा मोनसे गिलिर बुस्थु बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि
मोजांखोनो खोनाफैनो हायाखै नों
खोनाबाय नोंथाङा औ औ जों औ बे बेफोरबायदिनो माने मोसौसो गराइ बेफोरबायदिनि गारि बानायोमोन आरोना बेनिफ्राय जोङो माने मोसौ ओ बिदिनो गराइ मैसो मैदेर बेफोरखौ जोङो ओ न' न'आव फिनो ओ लाबाय आरोना औ बेनिफ्राय जोङो गोबां ओ बेफोर मैदेर बायदिफोरखौ फिन- फिनानै जोङो ओ न'फ्राव गोबां खामानि मावहोनो हायो आरो ना जेरै गिदिर ओ गिदिर गिदिर दंफां गिदिर गिदिर खुन्दा बेफोरखौ थिखोनाय बोनाय बेफोराव मा ने जों खामानिबो मावहोनो हायो आरोना बेफोरखौहाय बेनि उनावहाय ओ दानि बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों ओ जेरै होनना जोङो दानि बेलायावहाय बेफोरबायदि माने मैदेर गराय फिनायखौ माने नुबोला आरो ना माने जोबस्रांलांबोनो हमबाय ओ बेनि सोलायै माने मोसौ बोरमा बायदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना मैसोखौबो जोङो नुनो मोनला आरोना औ बेनिफ्राय जोङो माने दानि बेलायावहाय जोंहा ओ बेफोरबायदि ओ जिब जुनार फिसिनाया माने गुबुन आयदायै एबा रांखावरि आरजिनायनि ओ जै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा ओ गोबां दाउनि फाराम बानायो ओ जेरै ओ बयलारनि फाराम लकेल दाउनि फाराम एबा दाउला खासि बेफोरदि बानायो आरोना
औ औ खोनादों
ओ जेरै आरो बेफोरबायदि दङ' अमानि फाराम आरो बोरमानि फाराम बायदि बायदि नुनो मोनो लोगोसे बेनो मोसौनि फाराम बेफोरबायदिनो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो ओ बिदिनो फाराम बानायनानै जोङो माने गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हायो आरो ओ आरो रांखावरि मोननानै जोङो गावनि ओ नांगौ जानाय मुवा जेरै ओ गाननाय जोमनाय मैगं थाइगं बायनाय बेफोराव जोङो माने ओ गोबां हेफाजाब ओ मोननो हायो आरोना रांखावरि आरजिनायनि गेजेरजों। बेनिफ्राय जों जोङो गोदोनि ओ समावहाय जोङो जिब-जुनारफोरखौ ओ गोबां गोबां नङा ब्लाबो ओ खम खमैबाबो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना ओ बांसिनानो ओ गोदोनि समावहाय माने हाग्रा बंगायावसो थाखा ज जोबोमोन नालाय बेफोरबायदि जिब-जुनारफ्रा, बेनि उनावहायसो माने ओ जिब-जुनारफोरखौ ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माने ओ न' न'आवहाय ओ गावनि ओ रावखौ ओ फिसानिफ्रायनो गावनि रावखौ सोनानै गावसोरनि न' न'आवहाय माने ओ दोनोमोन आरो फिसिस्नि फिसियोमोन बेफोरबायदिनो थाखायनो माने ओ गोदोनि आरो दानियाव माने ओ जोंनि सोलायनाय नुबोदों आरो जिब-जुनार
खोनानो हायाखै नोंथां खोनाफैनाय जायाखै नोंथां
खोन ओ खोनाबाय ना
औ खोनाबाय
औ गोदो माने बेफोरबायदिनो ओ जोंनि ओ दाउ, अमा फिनायनि जाहोना जाहैबाय ओ ओंखाम खालाय गारनाय आरो ओ जोङो आलासि-दोलासि फैयोब्ला जोङो बेदर जानाय बेफोरबायदियावल' जोङो दाउफोरबो दाउ अमाख फिसिनाय जायोमोन आरो
औ
दानि बेलायावहाय गोबां सोलायनाय नुनो मोन
औ
दे होननानै बुङोब्ला माने ओ दाउ अमा दाउ अमा हांसो बोरमा बेफोरबायदि फिसिनायनि गेजेरजों माने रांखावरि आर जिनायनि लामाखौ जोङो ओ हमनो हाब बाय आरो ना बेफोरबायदि फिनानैबो जे ओ रांखावरि मोननो हायो जोङो बिदिखौ ओ जोङो हमदांनो हाबाय आरो बेनिखायनो माने खो दानि जुगावहाय ओ दाउ, अमा, बोरमा मोसौ ओ बायदि फिसिनानै जोङो माने ओ गोबां ओ रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनसै आरो ना खोनाबायना नोंथाङा औ औ जोंहा माने ओ गोदोनि समावहाय माने जोंहा गोबां ओ बिदिनो मोसौ ओ मैसो गराइ बेफोरबायदि ओ लायोमोन आरोना। ङा मानोना गोदोनि समावहाय माने जोंहा खानो माने गोबां जायगा गुवार गुवार दुब्लि हाग्रा-बंग्रा दङ'मोन माने नाथाय दानियाव माने ओ बेफोरबायदि माने जेबो गैला आरोना ओ जोंनियाव माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय माने‌ ओ हाग्रा बंग्रायाबो जोबस्रांलांबाय जोंहा आरो मोसौ बोरमा मैसो बेफोरबायदि फानो थाखाय माने ओ जायगानियाबो ओ बा गुवार फोथारफोरबो गैला आरोना खम जालांनो हमबाय बेनि थाखायनो माने दानियावहाय माने ओ एसे खम लानो मोननायखौ आङो बिदिनो मोसौ मैसोखौ जों खम फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो ओ बेफोरबायदिनो अनगायै ओ दाउ ओ बोरमा अमा बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो ना ओ दानि जुगाव माने गोबां बेफोरबायदिखौ जोङो फारामल' बानायसै आरो उम ओ दानि आरो गोदोनि ओ जुनार फिसिनायनि ओ बेलायावहाय जोङो बेखौनो सोलायनाय नुनो मोनो ओ गोदो गोदाय इया माने ओ गोबां ओ गुवार गुवार फोथार बो दङमोन हाग्रा बंग्राफोर दङ बेनिखायनो जोङो माने गोदोयो ओ बांसिन दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै लानो हायोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरबायदि हाला आरो मानोना जोंहा जायगा खालि हाग्रा बंग्रा बायदिफ्रा गैला माने खम जालांबाय औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां नोंथांजों ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै
दे बेेद्बिलानो नोंथां
औ